हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ। नोंथांनो दा आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै आरो।
अ रायलायजायो नोंथां।
जों मा मा आबाद मावो बेखौ रायज्लायनोसै आरो। आबादाथ' जों माइ आबाद जोंनि बर'फोरा गोबांसिनानो माइ आबाद मावनानै जायो आरो। आरो
ओं जोंथ' आबादखौ दैज्लां ओ माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावो आरो। जों आरो आबाद मावनो था खाय जों माइ आाबो मावो जोंनो दैनि गोनांथि जायो।
ओम।
अखानि गोनांथि आरो जों मेसेङावबो बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै कबि आलु बिलाहि बेफोरखौबो मावनाय जायो आरो जोङो
ओं।
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा आबादनि बागै हेल'।
हेलौ हागोन माने बांद्राय एसेबांबो आंबो आबादनि बागै माने गियान गैया आं जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव
माइ आबादखौ बोरै मावो फोरमायनो हागोन नामा।
सरासनस्रायै माइया माइ आबादनि थाखाय। हाब्रु हानि गोनांथि जायो
उम।
बेखौ ओ जोंनि आसामाव बांसिनानो माने बर'फोरा दैज्लां बोथोराव मावो आगोलहाय गोदो खेबनै गाहाम मावोमोन ओमफ्राय दानिया बांसिनानो बर'फ्रा खेबसेल' मावो बे गोनोखोआरिया आदबै खायसेया बोसोरसेयावनो मोनसे जायगायावनो दाबसे जायगायावनो खेबनै मावो
उम। दाथ' जों दैज्लां मेसें मावो आरो। इदिनो सलारफोर लगायनानै बिदि दै बोनानै जों मेसेङावबो मावो आरो माइ आबादखौ दानि मानसिफ्रा
आरो माइ आबादखौ बोरै गायो बोरै बानायो बेखौ फोरमायना हो
माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइज्लि नांगोन
उम।
बेनिफ्राय जों आबाद मावनो हायोबा जागा नांगोन। गिबियाव जोङो माइज्लिखौ दैयाव सोमनानै गाजा बेरबाथाय बे हाखौ हालेवनानै खोथिया फैयो बेनि उनाव जोङो जाखिनि आबाद मावगोन माइ आबाद मावगोन बेखिनि हाखौ सैथाम सैब्रैयावलासि हालेवनानै हाया मोनजासे हालेवनानै हालेवखांनानै जोङो बे जा खोथिया फोयो माइ फोयो बेयो एसे गोजौ जाबा
उम।
मास मोनसेबा देरमास उनाव जों बेखौ खोथिया फुयो खांनानै बेखौ जा हा जोङो सैब्रै सैबा हालेवबबाय हाया गोमोन जाबाय खांनानै बे हायाव गायो। आगोलहाय जोङो मोसौजोंनो आबाद मावोमोन मोसौजों हालेवोमोन दानिया गोनोखोआरि मुगायाव जों ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ बांसिन नुयो दाना जोङो नैबे मुगायाव दा सोलिबाय थानायाव गोनोखोआरि मुगायाव माने मोसौ मोसौजों हालेवनाय माने फोथाराव नुनो मोनला होनबाबो गोरोन्थि गैया। जौसेयाव गुजिगु पारसेन्टानो ट्रेक्टरजों हालेवो। से पारसेनाल' मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनो जोङो दुब्लि फोथाराव। दा गुबै जोंनो माइ आबादनि थाखाय दैखौ नांथारगौ जोंनो।
उम
जोङो गोदो माइ आबादाव हासार होआलासिनो गोबोर हासार माने रासायनारि हासार बाहायालासिनो गो बोर हासार होनानै बाहायनानै जोङो गोबोर हासार एबा बिदिनो बायदि माने फेसेव हा सारखौ जों होनाय जायोमोन दा गोनोखोआरि मुगायाव बांसिन जोंनो बिबांनि बा उतपादननि थाखाय जोङो रासायनारि हासार बाहायनाय जायो। दा बेनि जोहै जोंनि हाया माने गाज्रि जालांबाय। रासायनारि हासारखौ खेबसे बाहायखांनायनि उनाव बे हायाव आरो नोङो फिन आरो नेक्स्ट खेबसेयाव आबाद मावनो गोनां जायोब्ला माने रासायनारि हासार होआ बा बे जायगायाव बे हायाव माने आबाद जानाया आबाद जायो खिन्थु बिब आबादनि बिबाङा खम जायो।
उम
जों मेसें बोथोराव आबाद मावो होनब्ला जों बेस सर फैयोमो बेसर फोयो लाइ लाफा बिलाहि आर जेरै बायगन
उम
बेफोरखौ सबाय आबाद सिबिं मट टर खाला बेफोरखौ फैयो।
उम आबाद होमबाथ' जों गोबां बेलेग बेलेग आयदानि आबाद मावो आरो खायसे खायसे मानसया जेरै खुसेरनि आबाद मावो खायसे
औ खुसेरनि आबाद मावो थालिरनि आबाद मावो जुखामनि आबाद मावो।
ओं दाथ' जों खुसेरखौ खुसेरनि आबादखौथ' जोङो बांसिनानो सिनि बानायनो थाखाय मावनाय जायो आरो।
औ
उ
दाथ' गोनोखोआरि मुगायाव खुसेर आबादखौ इथानल बानायनो थाखायबो इथानलनि एटानल दिहुनो थाखायबो जों खुसेरखौ बाहायनाय जायो।
उम। जुखाम
आबाद होनोब्ला जोङो माने बे खम समनि गेजे राव जों बेखौ बुंनानै नै- फोजोबनो हाया दा जोंनि आसामनि स्निजि जौखोन्दोनि बांसिन सुबुङानो बे आसामाव बे बर'फोरा स्निजि जौखोन्दोनि बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारो।
नोंथांलाङा माबाफोर आबाद मावो नामा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंहाथ' बिदि माइनि आबादखौनो मावो आरो माइखौथ' जोंनि बर'फोर रा- बांसिनानो मावखायो आरो बयबो न'खर न'खर गावबा गाव आबाद मावखायो माइखौथ' गासैबो ओमफ्राय बेबायदिनो मेसेंफोरावथ' जेबो मावनाय जाया आरो जोंनिया। बिदिनो बहाबा आलुफोर खौ गायनाय जायो आरो मेसेंआव फ्राय दा जों दै सिगाङावथ' माइखौ मावखायो आरो ओरैनो न'आव जानो थाखायथ' जों ओरैनो न'फोराव मैगं थाइगंफोर गायनो लायो आरो न' फोराव जानो बेफोरबायदि गिदिर आबादथ' माव मावा आरो जोंफोरनिया।
नोंथांमोना आबाद मावनायाव रासायनारि हासार बाहायो नामा?
हासारखौथ' बाहायो। बेफोरनि बागै हासारफोरनि बागैथ' आङो बांद्राय मोजाङै मिथिया।
आबाद होनोब्ला दानियाथ' नैबे दानि मुगायाव जेरै अमा फि नाय मोसौ फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरबो गोलैयो नोंथांमोनाबो दाउ अमा फियो नामा हांसो?
दाउ दाउ दङ जोंहा बोरमा दं। अमाथ' अमाखौ फियो आरोखि दा गैथ'वा आरो अमा।
नोंथांमोना बेखौ गोनोखोआरि आदबजों फियोना आगोलनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय आदबजों फिसियो?
अ जों आगोलनिफ्राय सोलिबाय थानाय फिसिनायानो आरो ओरैनो।
नोंथांमोनाथ' बेखौ फालांगियारि महरैथ' फिनाय जाया?
ओ जों ओरैनो फियो आरो बेफोरबायदि फालांगिनि थाखाय फिनाय जाया आरो। बेसेबां बुरजाबो गैया नालाय। ओरैनो मासे मानैफोर दङो आरो। नोंथां मोनहालाय फियो ना फिया?
जोंहा जिब जुनार फिसिनाय जाया आबाद होनब्ला जोंहा मेनलि गुबैयै माइ आबादखौ मावनाय जायो। आगोलो गोदो आगोलो जोंहा बेसर मावोमोन। आलु मावोन बेसर मावनायाव बांद्राय खस्थ' जायो आलु आबाद मावनायावबो बांद्राय खरसाय आगोलनि समाव माने बाजार बेसेन इसिबां गैयामोन बेसर आरो आलुना। ओमफ्राय दासो बांबोबाय बाजार बेसेना माने आगोल बाजार बेसेन गैयिनि थाखाय खस्थ' जानायनि थाखाय बेसर आरो आलुखौ आबाद मावनायखौ गारनाय जाबाय दा जोंहा माइ आबादखौ मावो।
औ। दा नोंथाङा आलुखौ बोरै गायो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
आलुखौ गायनायखौ आगोलनि आदबखौ मिथिगौ आंङो आलु गायनायखौ।
अ- आलुखौ बोरै गायनाय जायो बेखौ बुङोलै
गिबियाव हाखो हालेवनानै गुन्दै खालामना लाग्रोबाय
उ-
बिनि उनाव नांगोलजों सिनबोयो आलु बिदानखौ जोङो आगोलो न'आवनो लाखियोमोन ओमफ्राय मालाबा न'नि आलु बिदाना सेवोबब्लाथाय जों बाजारनिफ्राय बायना लाना फैनानै गाजा बेरो गाजा बेरनायखौ जों हायाव फबो हखांनायनि उनाव बिनि सायाव जिगाब बा बेसर साख्रि होनानै मावनाय जायोमोन
उ-
आलु आबादाव गोबां रोखोमनि बेराम जायो बेरामफोरनि बागै आं बांद्राय मिथिया बेवहाय गोबां- रासायनारि मुलि बाहायनो गोनां जायोमोन आलु आबाद मावनायाव
औ- दे- होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय जोंन
समा जाबाय नामा औ- दे- दोनथ'बाय होनबा गोजोन मोनाबिलि
आ